औ
खोनादोंना आगै?
औ खोनादों आब।
अ आगैया फ्रियैनो दंना?
औ फ्रियैनो दं आब।
अ आगैया फ्रियैनो दंबा दे जोंहा जोंनि बर' बर'नि गानग्रा मोनसे द्रेस दख'नानि सोमोन्दो सानैजोंसो सावरायलायनि।
औ
दख'ना होनबाथ' आगैया मिथिखायो जोंनि गोदोनिफ्रायनो आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो गानबोनाय। बानायनाय गानबोनाय मोनसे। द्रेस
औ
बेफोरखौ माबोरै बानायो माबोरै गानो आगैया एसे सुंदयैनो मोजाङैनो फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन आब' ओ दख'ना होनोब्ला थ' जोंनि बर'नि मोनसे ड्रेस जाहैबाय
औ
ओ जोंनि बर'फोराहायो बांसिनानो जों दख'नाखौ गाननानै मोजां मोनो। जेरै बियो जोंनि मोनसे जिहेतु ट्रेडिसनेल ड्रेस जाबाय नालाय।
औ
बिनिखायनो दख'नाया जोंनि बर'फोरनि मोनसे सिनायथिबो होननो हायो।
औ औ
दख'नाखौथ' जोङो दाउन गावनि आखाइजोंनो दानाय जायो।
औ
बिनिफ्राइ आथिखाल मुगायावसो जोङो एसे जौगानायखौ नुनो मोनबाय नालाय। मिसिंफोरजोंहायो दानाय जायो आरो।
ओं ओं
फ्रायैनो गामि सिं सिंनि बर' सुबुंफोरा बांसिन आखाइजोंनो दानानै गाननाय जायो।
अ अ
जेरै दख'नाखौथ' जोङो गोबां आगरफोरजोंहाय दानाय जायो।
औ औ मा आगरजों दानाय जायो खोन्थाना होनो हागोन एसे
ओ फारौ मेगन
औ
हाजो आगर आरो थाइगिर बिबार दिंखिया बिलाइ आरो गोबां दंबावयो आरो ना बेफोरजों हायो जोङो दखनाखौहायो जोंनि बर' सुबुं फोर बर' हिन्जावफोरा ओ गाव गावनो मिथिंगायाव हाय नुनो मोननाय आगरफोरखौ जोङो गावनि मेनजों नायनानै नै एरखांनानै दुख दखनायावहाय जोङो दानानै होनायज जायो माने दखनाया जया जोंना जोबोद समायना
ओ
दखनाखौ जोङो बिदिनो आजिखालि मदार्न जुग होननांसिग बेगेन बियावह हा मदार्न जुगाव जाहैबाय मिसिनजोंनो गासिबो खामानिखौ मावनो हायो।
ओ
गोदोनि दिनाव हायसो जोङो आखाइजों बांसिन दानाय जायो दा दानि मुगायावहाय जोङो दखना दानायखौहाय गोबां खम नुस सै आरो बांसिन मिसिनजोंसो दानायखौ जोङो नुनो मोनो। औ दखनायाथ' जोंना
हो
अग्रं दखना मोनसे दङ दखना थावसि
अ
इफोरबायदि दङ आरो ओ बेफोरखौहाय जोङो दानानै गाननाय जायो
ओ
अब्ला आब'आबो एसे खोन्थानो हागोन नामा? दख'नाखौ माबायदि औ
दखनाखौथ' दख'ना बानायनोबाथ' जों गोबां आगजु नांगौ जायो आरो।
औ
दख'नाखौ बानायनोबा दखनाखौ बा जगायनो जोङो गोबां रोखोमनि खुन्दुं जों बानायनाय जायो आरो बिदिनो पलिस्टार दं बिदिनो माइदि माइद दि होनानैबो बानायो
औ
ओंखामजों स होननानै माइदि होनानै कालार फुननानैबो बानायो इन्दि खुन्दुंनिफ्रायबो बानायनाय जायो आरो दखनाखौ गोबां रोखोमनि खुन्दुंजों बानायनाय जायो आरो फासखौनो जोङो खुन्दुंखौ लाग्रोनानै अबिेनाव साना लाग्रो नांगौ आरो सानानै बेखौ इसान सोंग्रोनांगौ खुन्था गायनानै खुन्था नङाबाबो दा आजिखालि मदार्न जुग नालाय दानिया मेचिनाव मेचिनाव साबाबो जायो आरो मिसिनावनो सोंखासै आरो दानिया ओमफाय जोंङो बेखौसो सोंनानै बेखौ दानो थाखाय जोंनो खुन्था नांगौ आरो सालखुन्था होनो जेखौ आखाइजों दानोब्ला आरो जों बेहाय गोबां रोखोमनि आइजें आयला नांगौ जायो जोंनो जेरै थाद नांगौ जायो गान्दै नांगौ जायो बेफोरखौ जों नआवनो बानायनानै दानो हायो आरो
औ
बांसिन मिचनजोंनो दासै आरो होमबाबो दङ जोंनि बर' हारियाव बेफोरबायदि आखाइजों दानायहाबो गामिफ्राव बांसिन बेफोरखौ बाहायो आरो। आखाइजों दानानैनो नआवनो दानानै गाननाय जायो आरो दखनाखौ।
औ।
जोंनि बरआइजोफोरा नआवनो थानानै। बेफोरखौ नआव उन दानानै गानो आरो फाननोबो हायो आरो फाननानै रां खामायनोबो हायो।
औ।
दखनाल नङा गोबां आखाइजों दानानै बिदिनो दानानै फालि गामसा एरि दानानै फाननोबो हायो गाननोबो हायो आरो। आगैयाबो एसे फोरमायदो। ए दे।
दखनाखौथ। जोंनि भारतावनो। सिनायनो मोनो। नङा होनबा। ओ जों दखना होनोब्लाथ जोंनि बर सुबुंफोरखौनो होननानै जोंङो सिनायथि मोनो।
औ।
दखनाया मोनसे जोंनि बर सुबुंफोरनि मोनसे
औ।
माने सिनायजानाय मोनसे द्रेस होनजाबाय।
औ औ।
बांसिनानो जोंखौहायो आसाम नाङैनो भारत नाङैनो जोंखौहायो सिनायनो मोनो। जोङो बे दख'नाजोंनो जोङो आसामनि थागिबि होननानैबो जोङो सिनायजायो।
औ।
बिनिखायनो दख'नाया जोंनि बर' हारिनि मोनसे सिनायथि। आरो।
दखनाया गोबां कालारनिबो। थायोना।
औ थायो।
गोबां गाबनि थायो।
औ। दखनाया गोबां। जोङो गोबां खुन्दुंफोरजोंहायो दानाय जायो जेरै गा खुन्दुंफोरजोंबो दानाय जायो जोंनि बर'फोराथ' एम्फौ फियो नङा होनबा?
औ औ
बे जायखौ जों एम्फौ लाथा होनो
औ
बिनिफ्राय जोङो एम्फौआ जेब्ला मोननानै खुन हह माने बरनगोन अब्ला जोङो बे खुनखौहायो जोङो बखनानैहायो औ बिनिफ्राय जोङो दैयाव ओमफाय सोमना दोननानै यै जोंहाय माने मोनसे गन लानानैहाय जोङो ओ फुननिफ्रायहायो खुन्दुं बानायनाय जायो
औ
बिनिफ्रायो जोङो सानानै खुन्दुं खौ हायो उनाव खुन्दुं जानानै जोङो सा नानै बि ओमफ्राय जोङो सा सोंनाय जायो आरो
औ इखौनो इन्दि जि होनो आरोना
औ बे खौनो इन्दि जि होननानै जोङो सिनायनाय जायो।
औ बे इन्दि खुन्दुंजों दख'नाल' बानायनो हायो ना बेलेगबो बानायनो हायो
बेलेगबो बानायनो हायो दखना आरो फास्रा आरो गस ला बेफोरबायादि बानायनो हायो।
औ
जेरै
माने गोबां रोखोमनि बानायनो हायो आरो गानग्रा जोमग्रा
औ
ओम
दख'नायाथ' जोंनि बर' बर'नि मोनसे गाननाय जाहैबा
औ
बेथ' जोंनि थाखाय गोनांथार जोंनि सिनायथिखौ होयो आरो जौगानाय
औ
दख'नाखौथ' गोबां गाबजों बानायनाय जायोना।
औ औ गोबां खाालारजों बानायनाय जायो।
उम मा मा काललारजों बानायनाय जायो एसे फोरमायना होनो हागोन ना मा आगैया
जेरैहायो गलाबबो हो गलाब गोसम गुफुर गोबां मोनबेसे खार दङ माने ओ बेजोंहायो जोङो दख'नाखौहाय दाजोबनाय जायो आरोना बेखौ जे सोंनायावनो बेलेग बेलेग बेलेग कालार दायोब्ला बेलेक बेलेग कालार हायो सोब फादेरनानै जोङो सोंनाय जायो।
आरो दख'नाखौ बेलेग बेलग आगर बो होनो हायोना
औ औ सोंनायावहाय प्लेनैहाय मोनसे खाालारजोंनो सोङोब्लाबो दानायाव ओमफाय जोङो बेलेग खुन्दुंजोंबो दाना दाफादेरनानै होनो हायो आरो आरो आगद फोरखौबो गुबुन गुबुन कालारनि जोङै एरनानै होनो हायो दखनायाव
अ माने सोंनायाव प्लेनबो जोंनो हायो। आरो बिदिनो बेलेग बेलेक खालारनिबो सोंखानो हायो आरो
औ औ बिदिनो गोबां माने मोनबैसे खालार दङ। जोंनि बर'नि दख'नायावबो बेफोरबायदि खाालारखौ जोङो नुजोबनो मोननाय जायो आरो
ओ ओ गोबां गोबां रोखोमनि आगर होनायबो जायोना बेहाय
औ औ गोबां रोखोमनि आगर आगरखौहाय जोङो गोबां खालारनि एरनोबो हायो आरो
ओम होनोमबाथ' दख'नानि सोमोन्दो गोबां मिथिबाय जोङो।
औ
होनोमबा बेहायनो दोनथ'नोसै नामा आगै
औ जागोन दे आब'
औ दे गोजोननाय थाबाय आगैनिसिम
औ